खोनादोंना नोंथां? ओ आङो नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनाय नामा ह हरनाय जादोंमोन दा नोंथांजों आङो सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
अ ओ दा आं सावरायनो सानदों जे आथिखालाव बिरोंदामिननि जौगानाय जेरैहाय मबाइल फन बिदिनो कम्पिउटार ओ लेपटप बेफोरो आथिखालाव बावहाय माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिसोरनि मा मा मोजां आरो गाज्रि गोहोम खख्लैदों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे सखवरायनो
आङो नोंथांहाय मबाइल फननि बागैहाय आङो रायलायनोसै दा आथि आथिखालाव मबाइल जुग जाबायना दा बे मबाइलाथ जोंनि थाखाय जोब जोबोद मोजां सुबिदा मानो होनना बुङोब्ला जों मबाइलनि गेजेरजोंनो आथिखालावहाय गोबां खामानिफोरखौनो जोङो दा मावनो हासै नङा होमबा दा बेबायदिनो माखासे अनलाइन अनलाइनावहाय जोङो फरायनोबो हायो आरो जोङो दा माखासे खौरांफोरखौबो जों बे मबाइलनि गेजेरजों दैथायहरनो हायो दा सिगां गोदो गोदायखौ जोङो बुंग्रो हायो जे गोदो गोदाय मबाइल फन बेयावहाय गोदोनि सुबुंफोरा गोबां बेबायदिनो खस्थ'जों सैनाङोमोन आरो जेरै माबा मोनसे खौरांफोर मिथिहोनोब्लाबो गावनि न'खरनि मानसिनो सोरबा नावहाय लोमजानाय साजानाय थैनाय बेफोरबायदि जायोब्लाबो मा बे खोन्था हरनो हायामोन आरो जायनि जाहोनावहाय मा बै दाबसे जायगायाव थानाय सुबुङा मा न'खाव मा बिनि सोमोन्दै जेबो मोनथियामोन आरो गुमुर मोनामोन जुदि सोरबा बा सुबुङा थैयोब्ला न'खरनि अब्लाबो बेखौहाय मा थैखांनानै बेखौ जेब्ला गारखाङो अब्लासो बेखौहाय मा मोनफैयो आरो बे गोथै देहाखौनो मोनफैस्लाबलाय लायामोन बेबायदि जायोमोन आरो दा बेखौबो मानि गेजेरजों हरोमोन हबा लाइजाम लिरनानैहाय मा बेखौहाय मोनसे लाइजामखौनि गेजेरजोंसो बेखौहाय मा मिथिहो हरनो हायोमोन दा बे लाइजामा माब्ला सहैगोन माब्ला ब्ला सहैया बेनो जेबो थंआनो गैयामोन नालाय दा बेखायनो बेबायदि जोबोद गोदोनि मुगायावहाय मा थां जिउ खांनाय राहाया जोबोद मा होनोमोनलाय खस्थमोन आरो दा आथिखालाव मबाइल फन नै बेबायदि इन्टारनेटनि जुग सोलिनाय लोगो लोगो दा मबाइलनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे ज नाफोर जायोब्लाबो जों बेखौहाय दाबसे जायगाव जोङो मा खालामनो हायो खौरांखौ हरनो हायो आरो जों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो गोबांथार बेबायदि खौरांफोरखौ जोङो दैथायहरनो हायो जेरै बिजाब बिजाब फोरनि भिडिएफफोर बेफोरखौ जों गावजों गाव लोगोफोरजोंबो मा खालामनो हायो जोङो दैथायहरलायनो हायो आरोबाव मा जों मबाइलनि गेजेराव गेजेरजों न मा खालामनो हायो दानि जुगावहाय मा इउटुब मोनसे एप दङ बे एपआवहाय जोङो गोबां जोंनि नांगौसेबां नांगौ गियानखौहाय जोङो बे इउटुबाव नायनायनि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो हायो जेरै बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर दङ जेरावहाय नांगौ रोखोमनि बिजाब हाय बायनानै लानो हाया गिदिर गिदिर बुकफोरखौहाय थोजासे से रां गैयिनि थाखाय बायनो हाया दा बेनि थाखाय मा खालामनो हायो जोङो मा मबाइलावहाय जोङो मख इउटुब इउटुबाव नायनानै जों बे मा सोलोंनो हायो आरोबाव मा जोङो मा जों रोङो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङाबबो मा खालामनो हायो भडिअ खालामनानैहाय मा माखासे गियानफोरखौहाय गाव गावनि रोंगौथि फोरखौहाय जेखौ रोङो बेखौहाय मा जोङो इउटुबावहाय मा बि भिदिअ खालामनानै हगारनो हानायनि आथिखालाव मा जाखो खाबु फैबाय आरोबाव मा जोङो बेबायदिनो जोंनि नांगौ माखासे मा इम्परटेन्स नटसफोरखौहाय जोङो मा खालामनो हायो गुगोलनिफ्रायबो जोङो सार्च खालामनानैहाय मा फरायनो हायो आरो मा जोंनि नांगौआवहाय जोङो बेखौहाय बाहनो हायो दा मबाइलनि गेजेरजोंनो जों मा खालामनो हायो जोंनि बे नांगौ फरायनांगौ माखासे बोसोनफोरखौहाय जोङो सार्च खालामनानै जों भिडिअ खालामनानै जों बेखौ फरायनो हायो आरो जों गुबुननोबो दैथायहरनो हायो दा मबाइलनि गेजेरजों जों गोबां फट' भिडिअ' डकुमेन्टस बेफोरखौहाय जोङो दैथाय हरनो हायो नङा हबानो
अ औ
दा मबाइला दा बेफोरबायदि दानि गोबांहाय जोंनि थांना थानाय सायावहाय मा गोबां मदद खालामो आरो बेराफारसे जोङो मा होनो मबाइलनि दारै जोङो मा माखासे बेखा बेखाबुफोर जेरैहाय मा होनो ओ मबाइल नाय नायैनो गोबांहाय मबाइलखौ बा गाज्रि खामानियाव इउस खालामनानै बाहायनानै मा जाखो दानि जुगावहाय मा बेबायदिनो मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफोराबो दिनै ओ गाज्रि लामायाव थांदों जेरैहाय मा होनो ओ दानि लायमोन फोरा बांसिनै मा खालामो मा गेम गेलेनायफोरजोंहाय नङा होमबा दा गेम गेले गेले मा सान खायसे लाइमोनफोरा मा गावनि ओ दे जों लोगोसे मा होनो मेलेमारिखौबो दिनै मा खालामनानै लागासिनो दङ खहा खालामनानै लागासिनो बांद्राय मबाइल नायोबा मा जायो जोंनि मेगननि पावारा नुथाया मा खमायलाङो नङा होमबा दा बेबायदि बांद्राय मबाइल नायनायनि गेजेरजों मेगननि नुथाय गोहोआबो खम जालाङो आरो देहायारिबो गासैबो लोरबां जालाङो ओ मबाइलाव बांद्राय नांग थाबनायनि दारैनो मा जायो मा जानो लोंनो ओंखामफोरखौबो सम मथे जाला जाग्राफोरखौ नांगौसेबां ए जाया बेनि थाखायनो मा जायो ओ गासिबो मा खहा जालांगासिनो दं लासै लासै नङा होमबा आरो खायफा सुबुङाथ' बां बाराद्राय मबाइलखौहाय बाहायनानै मा गावखौहाय हमथानो हायोयाव मा जायो खायसे मा जिउबो फोजोबनो गोनां ओ जायो बेबायदि गोबां सुबुंफोर लाइमोनफ्रानो बेबायदि गाव गावनि जिउखौ मबाइलनि गेजेरजों मा खालामनो हाखो ओ जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनांबो जादों आरो आरोबाव जोंनि बांसिन मा होनो बेबायदिनि दायनिगिरिया जाहैबाय जोंनि न'खरनिफ्रायनो जायो जेरै जों सासे उन्दै गथ' बे उन्दै गथ'नि सिगाङावनो जोङो गिदिरफोरा ओ बेबायदि मबाइलफोरखौ बाराद्राय नायनानै दिन्थिबा जोंनि गथ'फ्राबो मा खालामगोन गेदिरफोरखौ नायनानै मा जागोन बेयो अनसंगोन आरो मा सोलोंनानै मा बेबो गावबो मा मबाइलावहायनो बेयो गोदोनानै थाग्रा जागोन जेरै दानि जुगाव बिमा बिफाया मा गावनि गथ'खौ ओ खांनायावहाय मा जायो ओ गावखौ सामलायनो हायियाव मा जायो दलर थाया थायाबा अख्रा दुसथ खालामोबा मा जायो मबाइलखौ नायहोनानै बेयो मा खालामो गथ'खौ सिरि खालामो आरो बुरखायो नङा होमबा दा बेफोरबायदिया दिनै सानसे गाबोन सानसे बुरायखा खायदाव मबाइल होदाव होदाव मा जांखो गथ'आबो मा मबलावल' गोदोनानै थाग्रा जालांबाय जानो लोंनो जेबो मिथिला मबाइल फन नायाबानो मा जाखो मा होनो ओंखामफोरबो जानो रोंला बेबायदि जाहैबाय दा उन्दै गथ' समावनो बे मबाइलखौ बारा द्राय नायनायनि जाहोनाव बेनि मा मेगननि नुथाय गोहोआबो खमाय लांदों बेबायदिनो जोंनि थाखाय ओ सेल मिडिया बा मबाइल फना जोंनो गाज्रि गोहोमबो होयो आरो मोजां गोहोमबो होयो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ ससियेल मिेडिया जेनेबा इन्टारनेट बे मबाइल लेपटप कम्पिउटाराफोरा फारसेथिं मोजांबो लाबोयो फारसेथिं गाज्रिबो लाबोयो आरो सिगां समाव जोंहा बुंनो हायोना गोदोनि समावहाय जोंनियावन्टारने इन्टारनेट जेनेबा मबाइल कम्पिउटार लेपटप बिदि गैयैफोरावहाय जोङो ओ गुबुनाव जेनेबा मा मा जादों मादों जेनेबा मिथिनो मो उम मोनामोन आरो जेरै बे नेट मबाइल फननि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनै खौरांखौ मोनो गुबुन जायगाफोराव मा जादों बेफोरनिखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो गोदोनि सिगाङावथ' मिथि मिथियामोन ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो फन रायलायनाय दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव मा जादों जेनेबा खबर लालायलायनो हायो थोंनो जेनेबा सिगांनि समावथ' लाइजामनि गेजेरजोंसो खबर हरलायलाय जायोमोन जेनेबा माबा मोनसेफोर खोथा हरनांगौबा नाथाय दा दानि जुगावहाय जेरै मबाइल फनजों गोरलैयैनो सावरायनो हानाय जाबाय आरो औ बेनि अनगायैबो जोङो मबाइल फननि इन्टारनेटफोरनि गेजेरजोंनो जोङो फरायनाय जेरै जोंनो नांगौ जानाय बिजाबफोराव
थानायनि अनगायैबो जोंङो मबाइलावबो मोनो जेरै फरायनाय लिरनायनि बागै बिनि अनगायैबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो माखासे गेम फोर गेलेयो गेमफोर गेलेनानैबो जोङो खायफा रां फोर रांफोरबो खामायो ओमफाय बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनियाव माखासे खाबुबो जायो आरो बेखाबुबो जायो आरो खाबु होनोबा जेरै
माखासे ओह मोनथिनो मोनैखौ मिथिनो मोननाय दस्रा गुबुन हारि जेनेबा दस्रा हादरमाफोरनि खा जेरै हारिमु मु बायदिसिनाफोरखौबो जों नायनानै मिथिनो मोनो भिदिअ फोरनि गेजेरजों नाथाय सिगांनि गोदोनि समाव बेफोरखौ मिथिनो मोननाय जायामोन आरो ओमफाय सो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जेरै गुबुननि राव हारिमु बेफोरनि बागै गाननाय जोमनायनि बागै जोङो मिथिनो मोनो आरो
जोंनि माबायावहाय बेफोरखौ नायनायनि गेजेराव जोंनि माखासे सोलोंथाइफोरावबो जौगानो हायो आरो
बेनि अनगायैबो जोङो ससियेल मिेडिया जेरै बेनि गेजेरजों जेरै गावनि रोंगौथि थि माखासे मोसानाय गेलेनाय बायदिसिनाफोर जेरै आगर आखाइ सुनानै बायदिसिना आखाइनि हाबाफोर मावनानैबो जों देखायनानै बिनि गेजेरजों जोङो रांबो खामाय नो हायो आरो
औ
बिनि अनगायैबो जोंहाय दंबावो जेरै दा जोङो ड्रेसफोर गानोना बेफोरखौहाय
जोङो जेरै लेपटपफोरावहाय गोदान गोदान मडेल बानायनानै जे नेबा माबायदि आगर बानायबा माबायदि साबसिन नुगोन दख'नाफोरखौ जेनेबा दस्राफोर दस्रा हारिफोरना दस्रा द्रेस गानोना बेफोरबायदि आगरफ्राव नायनानैबो जोङो गोदान गोदान माबाफोर मडेलफोर बानायनो हायो आरो
बेनि अनगायैबो जोङोहाय बिदिनो जोङो दा दख'ना एरि बानायोना खोनादों ना नोंथां बेफोरखौहाय जोङो होननानै दिेखांनायनि गेजेरजों जोंनि बेफार फालांगियावबो बियो जौगादों आरो ना बेफोरखौ जोङो खेबनानै एबा भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों नोङो ससियेल मिडियाआव हगारनानै जेनेबा जो सोरबाफोर नायगिरिफोरा जेरै बेफोरखौ नायनानै जोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो बेफार फालांगिबो मावनो हायो आरो जेरै बेफोरखौ नायनानै जेनेबा फसायनानै फानहरनो हायो जेनेबा फाननानै जेनेबा बेखौहाय जोङो फानहरनो थाखाय जोङो जेरै अ जोंङो ओ पस्ट अफिसट होनो ना लाइजामख' बेवहाय सोनानैहाय हरनो हायो आरो
बेनि अनगायैबो जोंनियाव ससियेलमजल इन्टारनेटनि गेजेरजों जेरै ओ रांफोरनि बाहायनाय बाहायनायनि गेजेजों सिगाङाव थ थ' जोङो बेंकफोराव डायरेक्ट पासबुक लानानै जोङो बख'हैनांगौ जायोमोन लाइन थालाय लायनानै आम फ्राय दा जोंनियावा दाहाय मबाइल फनवहाय दा मोनसे जेनेबा कउ आइ कद बेफोरनि जेरजोंनो जङो रांफोरखौबो गोलैनो जेने माबा मोनसे मुवा बायनांगौबा बेजोंहाय जोङो बा बाहायनो हायो आरो बे किउ आर कडाव नों खेबना होनाय लोगो लोगो नोङो फैसाफोरखौ हरनो हानाय जायो आरो
फैसा थाखानि बाहायनायावबो जोङो बे अनलाइननि गेजेरजों गोबोर इजियैनो जोङो बाहायनो हा नायबो जानानै फैदों बेनि अनगायैबो जोङो बे मबिइल इन्टारनेटनि गेजेरजों खायसे बिराद गाज्रि गोहोमबो खोख्लै दों आरो जोंनि गेजेराव जेरै आ सिनायनो मोनै रायलाय सिनायनो मोनै जायगानि सुबुंफोरजोंबो रायलायनानैहाय जेनेबा मोजां मोनलायलायनानै जेनेबा दोनखालायनाय बायदिसिना बेफोरबायदि जानायखौबो नुनो मोन्दों बेयो जाहैबाय मोनसे गाज्रि जोंनि जोंनि समाजनि मोनसे गाज्रि हाबा जादों आरो बेयो मोनसे
औ
बेराफारसेथिं मोजां आरो बेराफारसेथिं गाज्रि जादों आरो इन्टारनेटाहाय बेनि अनगायैबो लेपटप बायदिफोरनि गेजेरजों जोङो जेरै माखासे माखासे बिजाबाव थायै माखा आ फराफोरखौ आयदाफोरखौ जोङो जोङो नायनो हायो आथिखालाव दा
इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो स्कुल कलेज बायदिसिनाफोरावहाय फ फरायसालिमाफोरावहाय जोङो सोलोंथाइ होनायखौ क्लासखौ लानायखौ नुनो मोनसै आरो सिगाङावथ' जोङो ब्लेग अराव लिरनानैहाय फोरोंनो हायोमोन ओ फोरोंनाय जायोमोन आरो जिगु जिगु आखाइजों लिरनाय जायोमोन नाथाय दा इन्टारनेटनि गेजेरजों जेरै बेहाय आ थुनानै होनायनि गेजेरजों गासिबखौबो नुनो हानो आरो इजि जानानै फैदों आरो सोलोंथाइनि बेलायावबो बेफोरहाय खोनादोंना नोंथां ओं बेफोरो गासैबो जाहैबाय जोंनिया सोलोंथाइनि गेजेरजों बे गासैबो बेरोंदामिनफोरा दावगादों आरो ओ सिगाङाव जााबायदि जाबायदिमोन दानियाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो जोंनि समाजाव इन्टारनेट फोर नि गेजेरजों आरो गोबां जौगाबाय
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ।
मबेल फनफोर आरो कम्पिटारफोरा जोंनि